उम, मा खालामदों । जिरायदों । ओंखाम जाबाय? जायाखै । ओंख्रिया जोगोनात ना गोरान । सबायजों दाउजों ।
आतसा सबायजों दाउजों । ओ बेखौ बोरै बोरै संङो खिथालाय जोंनिया । बोरै बोरै सङो खिथालाय ।
सबायखौ सबायखौ कुकाराव रुबाय, खारै, संख्रि, हालदै होनानै । ओमफ्राय बेदरखौ एवनानै लाबाय बेदरखौ एवनानै लानानै । जै सबाया रुइबाथाय साबाय साखांनानै दै होबाय दै होनानै बेदरखौ एवबाय होसनबाय एवनानै होसनानै । एसे दै होस्रोबावबाय दै होस्रोनानै एसे जब्बा थाय मस्ला मस्लि देबाय दुन्जिया गंगार दुन्जिया होबाय । साखिबाय जब्बाथाय खांबाय ।
थिगानो दङ ओ नारजि ओंख्रि जाफेरबाय? नारजि ओंख्रिखौ जाफेरबाय? नारजि ओंख्रिखौ बोरै बोरै सङो?
नारजि ओंख्रियाबो बेबायदिनो सबाय बायदिनो ।
गिबियाव मा खालामनांगौ नाजिरखौ?
नारजिखौ दसे एक घन्टा देर घन्टासो दैयाव दैयाव सोमनानै दोनबाय ।
माने बिनि ओंथिया गिबियाव जोङो मा खालामनांगौ नारजि नारजि बिलाइ गोरान बेखौ ओ दैयाव सोमनानै लाग्रोनांगौ ।
उम
सोमनानै लाग्रोनानै मा खालामनांगौ हरसेसो सोमनानै लायोबा मोजांसिन जायो । हरसेसो सोमनानै लाखांनायनि उनाव बेखौ मा खालामनांगौ रुनांगौ खुखाराव रुनाय जायो
कुकाराव खारदै होनानै रुबाय खारदैजों संख्रिजों होबाय रूबाय खेब्रै खेबबा सयबार सााथबारसो सोगाबबाय
ओरैनो बेसे गोबाव रुनांगौ बेखौ
उम कुकाराव दै होदो ओमफ्राय सादो
माजों सायो सागनजो सागंजों
सागंजों
आतसा थिगानो दङ दा नारजि ओंख्रियाव जों मा मा होनो हायो? मा मा होदेरनो हायो?
बेलाय गोसोसो अमा बेदरबो होनो हायो दाउ ब्रयलारबो होनो हायो
नाथुरफोर होनो हागोन हाया?
नाथुरबाबो होजायो
आलुआबो होजायो
आलुबाबो होजायो
अ नारजि दोलोआवथ आलुफोर होजानाय नङा ओ नारजि ओंख्रिखौ जोङो मोननै रोखोमै संनाय जायो नारजि ओंख्रि जायो मोनसे नारजि दोलो आरो मोनसेया नारजि खफ' बे नारजि खफ'खौ आ नारजि गोरानखौ बिलाइ गोरानखौ बिलाइ गोरानखौ एसे एवदबनानै सिफ्लेनांगौ गुन्द्रा खालामनांगौ गुन्द्रा खालामनानै बेखौ दैयाव होनानै बा थौफ्राव रुनानै गोबाव
एग्लिनांगौ ना मा जाखो
रुइहोबाय रुइहोनानै ओ खारैफोर होबाय खारै होनानै मा खालामनांगौ सागंजों एसे साजाबाय बेवहाय जोङो नाथुर होनो हायो आलु होनो हायो बिदि आरो दा जोङो नारजि ओंख्रिखौ गुबैयै मोननै रोखोमै संनाय जायो मोनसेया नार्जि दोलो आरो मोनसेया नारजि खफ' दाना अनला ओंख्रि अनला ओंख्रिया जोंनि बर'नि ओ दोरोङारि ओंख्रै ओ
अनला ओंख्रियानो बर'नि बेस ओंख्रि
अनला ओंख्रिखौ जोङो गिबियाव ओ अनखौ देनानै लाग्रोनाय जायो उवाल गायहेनाव उवालाव गायहेनजों माइरंखौ सोमनानै दोनग्रोनांगौ बिनि उनावहाय ओ अन गुन्दै खालामनानै लाबाय गुन्दै खालामखांनायनि उनाव थौआव मा होनांगौ रुनांगौ
ओ नोङो माबाफोर बुस्थु होयोबा थाव सेरबाय माबाफोर बुस्थुफ्रा आलु फोर माबाफोर बेदरफोर होयोबा थाव सेरबाय थाव सेरखांनानै माबाय थाव सेरखांनानै आलुफोर होनाय बेदरफोर होनायबा थाव सेरबाय। होबाय दैखौ ग्लाब ग्लाब गोदौहाय अनलाखौ दै होनानै अनलाखौ दै होनानै उरबाय ओमफ्राय
होसन एरबाय थाबाय खारदै
उम उम
खारै होनै एरबाय था एरबाय था एरबाय थाबा फिथर सिथरसो जाजोबो।
होम होम
फिथर फिथर जाबाय थाबाय लाव लावबाथाय लाव लाव खालामनानै लाव लाव जाबाथाय एरबाय थानांगौ हारसिंनो आमथा जालांखायो।
होम ओ खारै खारै जि जोङो ओंख्रियाव होयो बे खारैखौ जों न'आवनो बानायनो हायो। ओ खारैखौ जोङो मा होनो सबाय सबाय जिगाब सबाय जिगाब सावनानै बे हाथ'फ्लाखौ दै एसे गलायनानै गुन्द्रा खालामनानै बेखौ फोराननानै लानानै जों सिथमनानै दोननानै राननानै जों बेखौ खारै बानायनो हायो आरो मोनसेया जाबाय सिबिं बिफां
सबायाइनिल' नङा मेल्ला मेलला बुस्थु दं।
सबायनि खालामनो हायो सिबिं बिफांनि खालामनो हायो। थालेर फस्ला थालिर फस्लाखौ गुबैयै मा होनो मा थालिरमोन बियो थालिरनि नामखौ गोसोआव फैयाखसै आयथेया थालेर आतसा आसा बे गोजौ गोजौ बेगर गोनां बेगर गोनां फालेर बेखौ जिरनानै लानानै मा खालामनांगौ फोराननांगौ गोरान फोराननानै सावनांगौ सावनानै बेखौबो हाथफ्ला खालामना ला बे हाथफ्लाखौनो ओ दै एसे गलायनानै लादुरा खालामबाय लादुरा खालामनानै बेखौनो फोराननानै बेबायदिनो खारै दिहुननानै जोङो खारै बिदै दिहुननो हायो जायखौ जोङो ओ ओंख्रि। ओंख्रिखौ गुरै खालामनो थाखाय गोरा ओंख्रिफोरखौ गुरै खालामनो थाखाय बेखौ बाहायनाय जायो‌ बे मोजां जोंनि बर'नि माखासे दोरोङारि जानाय हुदा दाना जोङो बर'नि दोरोङारि माखासे मा होनो दामनाय देनायनि बाथ्रा एसे रायज्लायनो जों खाम खामखौ जोङो मान्दार मान्दार बिफांखौ बानायनाय जायो। आरो सेरजा सेरजा सेरजाखौ जोङो गाम्बारि दंफांजों बानायदों ओमफ्राय सिजौ सिफुंखौ औवाजों बानायनो हायो औवायाबो हाजोनि औवाबा साबसिन जायो हाजोनि औवा जायखौव हाजोनि औवा थेरे होनना बुङो बियारा ओ गोबांथार बेबायदि माखासे जोंनाव हाय आइटेनटिफोर दङ ओ‌ ओंखाम जानो जाबाय नामा
जासिगोन खुरबाय
र ब्रै ब्रै मिनिटसो सम दंबावो दसे रायलायबावदिनि ओ‌ नोंस्रा माइ गायो
गायो
मोसौजों हालौवना हालौया
दानि जुगाव अबाव मोसौजों हालेबावगोन गासिबो ट्रेक्टर गोजा जोबालाय
गोनोखो जुग जाजोब्बाय औ
सोखोम मोखोम मुलुगावलाय
नांगोल जुंगालजोंलाय बहा हालेवो। अब्लाबो नांगोलखौ जों गारनो हाया। मानोना नांगोलजों जोङो थारुन गायनायाव हाखौ सरबोनो नांगौ जायो। हालदै गायनायाव नांगौ थारुन अलदर गायनायाव नांगौ। थारुनखौ जोङो गायोब्ला मा खालामनाय जायो जिगाब खोबनाय जायो। जिगाबखौ मानो खोबो जाहाथे अखा हायोब्ला थोंजोङै हायाव नाङा हाया खुरखाया हा खुरखानानै थारुना नुजाया बे मोनसे आरो मोनसेया जाबाय ओ जाहाथे हाग्राफ्रा ग्रौ ग्रौ जाया जिगाब खोबनानै दोनोबा हाग्राफ्रा बांद्राय माने मा खालामनो हाया ओ रुग्रु जानो हाया रज'नो हाया बे मोनसे ओ मोजां सिङावहाय बे जिगाब सिङाव बेदर थांनायनि मोनसे सुबिदा थायो। बेखायनो जोङो थारुन, हालदै, अलदर आलु बेखौ जोङो जिगाब खोबनाय जायो। आलुखो जोङो बाथिबो खोनो हायो। खदालजों बाथि खोनांगौ। बाथि खोयोब्ला हाया गुरै जायो आरो बेदर बाय मालाबा समफ्राव ओंखारोबा बेखौ खोबसिननानै होनांगौ नुजायोबाथाय मा जायो गोथां गोथां जायो। गोथां जाबाथाय बियो थावा मोना बेबायदि थारुनफोराबो बिदिनो सायाव ओंखारनायफ्रा मोना। दै आरो जेरै ओ मोसौफोरखौ जोङो थारुन बारि थारुन गायनाय जायगाफ्राव जुदि मोनहानाय बिदि खानानै दोनोबा आ बियो जुदि आइथिं मोसौ आथिंजों गाख्लाबजायोबा बेबो मोना। दै बायदि दा दालि दालि माइ गायखांनायनि उनाव दालि फोनाय जा दालि फोयोब्ला मा होनो दालिया एक्सुलि अखा हायोब्ला माने दालि फुनाय समाव अखा हानो नाङा। दालिखौ फुखांनाय लोगो लोगो जोङो बोखांनो मोननां गौ आरो मारा एदि होनानै बेखौ बोखांनो हायोब्ला साबसिन जायो। बे आरो नोङाबा फुखांनानै जुदि अखा लोगो मोनोब्ला मा जायो मोना दालिफोरा।थिग बिदिनो थारुनफ्राबो बिदिनो बबेबा बबेबा बे हाफोरखौ लानानै थारुनफ्राबो मोना।